औ नोंथां खोनादों ना?
औ आं खोनादों। नोंथाङाबोथ' खोनादो जानो हागौ?
औ खोनाबाय।
औ होनबा नोंथाङा फ्रि दंबा माने से आयदानि सायाव सावरायनो थाखायाहाथ फन खालामनाय जादों। हेल'। हेल'। खोनादों ना नोंथाङा? हेल'। हेल'। हेल' हेल' औ नोंथाङा माने फ्रियायै दंबा माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नना हरदोंमोन आङो
औ औ
औ होमबा जोङो आयदाखौ सोलो औ होमबा जों आयदाखौ सोलोंथाइ लानोसै सोलोंथाइय दानि सोलोंथाइ लानानै माबायदि माबायदि जौगाबो बा गोदोहाय सोलोंथाइया मा बायदिमोन बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायग्रोना होनो ना औ दे
अ जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो थांनानै थानो एसे माबा माबि खामायना जानो थाखाय आरो एसे गाव गावखौनो गोरों खालामनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइ नांगौ नङा होनब्ला ओ बिदिनो जोङो गोदोनि समावथ' सोलोंथाइ गैयामोन नालाय ओ बिदिनो फरायसालि बायदिसिना बेफोरबायदि राहा सुबिदा जोङो नुनो मोनामोन। ओ बिनि थाखायनो जोङो एसे जाम्बा जाम्बिखौ खो नुबोनो मोन मोननाय जायोमोन आरोखि। ओ गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि ओ सोलोंसालि ओ फरायसालि बेफोरबायदि गैयामोन नालाय नाथाय जोङो दानि जुगावहाय ओ नुनो मोनो जे ओ गासिबो जोङो गामि ओनसोलफोरावबो होन टाउनावबो होन जोङो फरायसालिफोरखौ हायो गंफा गंफायोबा नङाब्लाबो ओ टाउन सहरावथ' देरानो थाखायो। ओगामि ओनसोलावबो दानि जुगाव गंसे गंनै खाथि खालायावनो गामि दरसेयावनो गंसे बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनसै आरोखि। जोङो नाथाय अब्लाबो गामि गामि ओनसोलावहायो जोङो ओ सोलोंथाइखौहायो माने सोलोंथाइ लानो थाखाय बांद्राय सुबिदा जाया मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गामि ओनसोलाव हायो मास्टारफोरा सासे बा सानै बेफोरबायदिल' जायो ओ आरो नों आं गामिनि गोजाल' गथ'फोर जायो नालाय। बेखायनो गथ'फोराबो फरायसालि फरायसुला फरायसुलिफोराबो माने एसे सालुआ सालुखौहाय खम जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ मानोना जोङो ओ गामिनि गोजाखौल' लोगो मोनबाय थानाय जायो नालाय बाहेरा जेबो मालाय फोरनि खोथा बाथ्रा मोनथिनाय जाया माबायदि मोनथिनो मोना बेफोरबायदि नालाय। ओ नाथाय जोङो टाउन सहरनि सोलोंथाइफोरावहाय नायनो थाङो बुंनो थाङोब्ला बिसोरो गुबुन गुबुन मानसिफोर आरो गुबुन गुबुन ओ नोङो बेफोरबायदिनो लोगोफोर मोनला बाय थानानै जोङो ओ रायज्लायनाय साननाय हनाय आरो ओ माबाफोरा गियानफोर आ एसे माने बांसिनखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो। बिब्दिनो जोङो ओ अब्लाबो जोङो बुंनो हायो जे फरायनायावल' गामि ओनसोलनियाबो सोलोंथायाइआवहाय दानि जुगावहाय एसे जौगाबोबाय आरो। ओ माने बुरजा बुरजा जौखोन्दो लाबोनायखौ जोङो गामि ओनसोलनि बो नुनो मोनबाय नङा होनब्ला
औ औ
जोङो ओ टाउन सहरावथ' जोङो ओ मोजां मोजां फोरोंगिरि ओ फोर दङ नालाय आरो मोनसे स्कुलावनो ओ साबा सयजन सातजन बेफोरबायदि फोरोंगिरिफोर दङ नालाय बेखायनो ओ सो फरायनायाहायो बेयावहाय सोलोंथाइ लानाया बा साबसिन सुबिदा होननानै जोङो नुनो मोनो आरोखि।
बेनिखायनो जोङो ओ अब्लाबो गामि ओनसोलफोरनिया जोङो मोजाङै फरायबानो मोजाङै हायो नालाय ओ मोजाङै पास जाना नै जोङो मोजां जा मोजाङै सोलोंथाइ लानानै जोङो मोजां मोजां जौमा फरायसालिफोराव गोजान गोजानफोराव जोङो ओ जाहाथे मुं थिसनहैनो हानाय बेफोरबायदि सोलोंथाइ लानानै जोङो नाम खालामनांगौ आरोखि जोङो बेफोरबायदिनो मोजां सोलोंथाइ लायोब्ला जोङो साख्रि बा ख्रि नागिरनानै मोनो गिदिर मानसि जानो हायो नङा होनब्लाा ओ साइन्टिसानो होन पायलट होन ओ बिब्दिनो डक्टर नार्स बेफोरबायदि फोरोंगिरि बेफोरबायदि जोङो मोजाङै सोलोंथाइ लानायनि सायावनो जोब नालाय जोङो मोजाङै जौखोन्दो मोजाङै सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' जोङो बेफोरबायदिखौ मोनानो होनजायो नङा होनब्ला
औ औ
बेनिखायनो जों मोजाङै सोलोंथाइखौ लालांनांगौ उन्दैनिफ्रायनो देरजासिम आरो सोलोंथाइयानो जोंनि सिनायथि होननानैबो जोङो बुंजायो नङा होनबा ओ नोंथांखौबो बिनि बारै एसे फोरमायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय हेलौ नोंथां नोंथाङा
खोनादोंना नोंथाङा औ औ खोनादोंदा सोलोंथाइ होनोबाथ' औ दा सोलोंथाइ होनोबाथ' गोबां सोला यनाय जों नुनो मोनो दायो गोदोहाय माने स्कुल कलेज माने गामिफोराव स्कुल कलेज थायामोन दायो जों दा बिनि माने मुलाम्फा मोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दायो माने न' खाथिफोरावनो बा इदिनो गामिफोरावनो बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो अबा इदिनो वान किल'मिटार टु किल'मिटार बेफोरबायदि खाथि खाथि खो मा-माबायावनो नुनो मोननाय जायो आरो दाना कलेज स्कुल बायदि औ माने जोङो माने गोदोहाय बिदिनो स्कुल कलेज थ माने बिदिनो थाङैनि जाहोनफोरानो जाहैबाय गोदोहाय एसे बारा बिदिनो सोलोंथाइ गैयिनि जाहोनानो जाहैबाय बेफोर नो गोदोहाय माने स्कुल कलेज फोर माने गैयामोन नालाय आरो बोसोन होग्रा गैयामोन बिमा बिफाफोराबो बिदिनो सोलोंथाइ लाबोयि नालाय सोलोंथाइखौ माने इमान इदि इम्परटेन्ट सानामोन बेखायनो बिनिखायनो इदि सोलोंथाइनि बारा बेलायाव बारा एसे खममोन आरो गोदोहाय थिग बेबायदिनो बुङोबा आरो गोदोहाय स्कुल कलेज खाथिफोराव गैयामोन हान्था मेला गैयामोन बिनि जाहोनाव माने गोजान गोजानसिम दावबायलांनो गोबां बिदिनो खस्थ' जायोमोन आरो बिनि गेजेराव गोदोहाय लामा मोजां गैयामोन आरो बिदिनो दैमा फोराव दालां थायामोन बेफोरनि जाहोनाव माने एसे सोलोंथाइया गोदोनिसाय दा गोबां जौगाबोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा जोङो बुङोबा दा स्कुल फोरावनो जोङो माने सरकारि स्कुलफोराव बुंनो थाङोबा आरो ना दायो जोङो ओ ओंखाम मोनजायो होनना बुंनो हायो गाननाय द्रेस मोनो लेखा मोनो माने दा बुहुद माने इजि जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो दा फरायसालिनि गेजे ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों जों माने दा जेरै गोसो माने गोसो गोनां माने इदिनो गोसो गुदुं फरायसाफोरा बा फरायसुलिफोरा माने जौगालांनो लामा मोनो आरो दा गोरलैयैनो माने जाय फोरा इदि सोलोंथाइखौ लानो गोसो बिसोर माने गिदिर सुबुं जाहैनो हानाय बिदिखौ लामाखौ नुनो मोननाय जायो आरो। गोदोहाय बिदिनो आरो अबबाव सोलोंथाइ लाहैनो थाखायबो गोबां रां नांगौ जायो जायफोरा माने गो ओमफ्राय सासे सानै सोलोंथाइ लानायफोराबो बिदिनो टाउनफोराव थांनानै फरायहैनो गोनांथि जायोबा माने गोबां रांखान्थियारि नांगौ जायोमोन बिनिखायनो माने खम मोन आरो जाय फ्र फरायनो गोसो दंमोन बिसोरखौबो माने खम नुयो माने। मानो होनोबा जोंनि बर' समाजाव गोदोहाय बिदिनो माने रांखान्थिनि एसे गोग्लैसोनायमोन नालाय रांखान्थियाव एखायनो माने बिदि सोलोंथाइनि बेलायाव माने एसे खम नुयोमोन आरो। बेनि अनगायैबो जों सोलोंथाइखौ बुङोबा सोलोंथाइ लानानै दानि जुगाव माने सुबुंफोरा बहुद गिदिर गिदिर मानसि जालांनायखौ नुनो मोनदों आ बिदिनो खायफा खायफाया बिदिनो खाख्रि मावनाय बाय ओ बिजनेस खालामनाय बिदिनो गोबां बिदिनो माने साख साख्रि मावनायफोर सुबुं नुनो मोननाय जायो आरो दानिया गामि ओनसोलफोराव बिदिनो बुंनो थाङोबा ओरैनोथ' डक्टरफोरखौ एमान नुसोआबाबो इदिनो आर्मि पुलिस बेफोरबायदियावबो सोलो सोलोंथाइ नांगौ नालाय दा जोंनि बर' समाजाव बेफोरखौसो बेफोर सोलोंथाइजोंनो माने बेसां खहैनाय होनना बुंनांगोन आरोना जाहाथे बेफोरावबो माने सोलोंथाइनि गेजेरजों एक्जाम होनांगौ जायो नालाय बेनि अनगायैबोथ' आरो इदिनो ओ मा होनोमोनबा ईखौ नार्स होनो ना ओ ओनसोल ओनसोल माने नुनो मोननाय जायो आरो गोबां बेनि अनगायैबो आरो जों फरायनायखौ इदिनो साख्रि हिसाबैल' फरायबाबो जाया मानो होनबा जोङो बयबो दे साख्रि मोनगोन बेथ' नङा
औ
आ दङ फरायनायनि गेजेरजों जोंहा फरायनायाव जों आबाद फोरखौबो बोरै मावनो हायो बेफोरनि बाय बेफोरनिफ्रायबो नलेज मोनो बेफोरबायदिबो बो बा जिब जुनार आरो इदिनो फिसिनानैबो जों जौगानानै माने सोलोंथाइनि गेजेरजों माने जौगालांनो हायो। दानदो सोलोंथाइनि होनोबा जों सोलोंथाइ होनोबा जों दा जिब जुनारफोराबो सानसे समाव बेमार जाना थैनो गोनां जायोना। बेफोराव जोंहा खहा जानायनि गेजेरजों जोंहा सोलोंथाइजों माबा मानि बेफोरखौ बोरै रैखाथि खालामनांगौ बेफोरनि बागै एसे नलेज माने गियान मोनो आरो बेफोरनि गेजेरजों माने जों बिजनेसफोरावबो माने जौगालांनो हायो। बेनि अनगायैबो माने जों कमिउनिकेसन फोरखौबो जों माने सोलोंथाइनि गेजेरजों माने बिदिनो सुबुंफोरजों माने सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां गोबां जायगायाव दाब दाब जायगायाव थांना फरायहैनो गोनां जायो नालाय ओरै ओजों सोलोंथाइनि गेजेरजों माने गोबां कमिउनिकेसन खालामनो रोंनाय जाहैयो माने गावनि स्किलफोरा डेभलप जायो। बिनि गेजेरजों माने सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि आरो सोलोंथाइखौ माने बेफोर ओरैनो साख्रिफोरनि थाखायल' लाया सुबुं फोर माने गावनि बिजनेसफोराव बाहाय नो बा जोंनि माने माइन्दआव बिदिनो माने जा समाव जों सोलोंथाइ लाबासो ओरैनो नलेज फैयो नालाय माने जों मा खालामबा मोजां जागोन बे। बेफोर साननाया माने जोंनि माने सोलोंथाइनि गेजेरजों फैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो।
औ
होमबा बिना मोनबाय नोंथांजों माने बिदि सावरायलायनानै आंबो फंनैसो बुंनानै नोंथांनो गोजोननाय मोनबाय होनबा जों बेखिनियावनो नोंथांनो सावरायलायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां दे बिब्दिब्ला औ